हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों दा?
अ खोनादों दे।
औ खोनादों।
अ। मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
अ नै जिरायनानै दं।
अ आं नोंजों माने बिदिनो सावरायलायनो होन्ना हरदोंमोन।
औ औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो जेनेबा बिजाबनि बागै रायलायनो होन्दोंमोनना जोङो दे बिजाबनि बागै एसे माबादानै ओम‌ इभारमेन्टेल इनभाइरमेन्टेलनि बागै एसे सावराय इनभाइरमेन्टेल बिजाबनि बागै एसे सावरायनो हादो।
औ रिजार्भ होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो जे बिजाबा जाबाय मोनसे जों साफ्रोमनिबो जिबनाव जे जोंनो रोंङिखौ जोंनो थाखाय जे फोरमायना होनो थाखाय जोंनो बे बिजाबखौ जों मिनथियो जे जों जे बुजियि जों मि मिथिनो मोननि खौरांफोरखौ जों गुबुना जे बे बिजाब खौ लिरनानै जे बिजाब बानायबाय बेजोंनो लो जों गोबां बेफोरबायदि गियान। फोरखौ जों मोननो हायो बेनिफ्राय बेखौ जों मिथिगौ मानो होनब्ला जों जेरावबो नुयो जे जों बिदिनो हक फरायसालि बेफोरबादियाव गोबां जे उन्दै समनिफ्रायनो जे जों बिजाबफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जे बिजाबफोरा जाबाय जे बेनिफ्रायनो बे बिजाबफोरखौ बिजाबफोरनिफ्रायनो गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो उन्दैनिफ्रायनो जे बेयाव बिजाबखौनो बाहायो जे बिजाबाव जों गोबां रोखोमनि जे बिजाबफोरखौ जोंङो जेरै जों स्कुलाव बाहायनाय जायो स्कुलाव जों गथ'फोरनो जे फार्स्टआवनो फोरोंनाय जायो हिसाबै होनोब्ला जोङो बे। ए बि सि डि बेफोरखौ औ बेफोरखौ बाहायो आरो बेजोंनो लोगोसे बर' होनोब्ला आरो बर'आव जोंङो
उम।
ख ग ख बेफोरबायदि आरो बिसोरनो गारां अ गारां आ बेफोरबायदि खौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जेब्ला क्लासफोरा बांलांगोन गेदेराव थांगोन अब्ला जों नुनो मोन बायसिगोन। अब्ला बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव जों गुबुन बिजाबखौ जोंनो होलायसिगोन। जेरै जों बियाव मोनगोन। सल'बाथाफोर जों खोनानो मोनगोन रायथाइ खन नाथाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना। माने जों फुरिबोनो मोनदों बेजों लोगोसेनो बेफोरखौ जोंनो होयो माने।
अ
बिजाबफोराव जे गुबुन जे लिरगिरिफोरा लिरनानै गालांदों बेफोरखौ जोंनो जोंनो माने। जोंखौ मिथिथों बा जों बुजिथों जे जों रोङिखौ जे रोंथों होननानै बे बिजाबनि गेजेरजों जोंनो फोरमायदों आरो जोंनो स्कुलफोराव बेबिदिनो फोरमायहोनो नागिरो आरो बेबायदिनो आरो गोजौ थाख औ थांबांङो थांबावै
ओं
आरो बिब्दिनो बिजाबफोरखौ जों गोबाङै मोनलांगोन जेरै जों हमनानै नायोब्ला दि जि थाखोनि उनाव
उम
गोबां बेलेग बेलेग बिजाबफोर दों जेरै साइन्स
अ
स्ट्रिम बा आं बिदिनो बेलेक बेलेक स्ट्रिम आर्टस साइन्स कमार्स बिदिनो टिमफोरखौ मोनगोन जेराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाब फोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों आर्ट्साव नायोब्ला बेयाव जाबाय गोबां बे‌ बिदिनो जों साबजेक्टफोर नुनो मोनो जेराव इडुकेसन होननायफोर इकनमिक्सफोर रांखान्थिनि खौरां आरो जारिमिनफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनो जेराव जारिमिनफोराव गोदोआव जालांनाय जारिमिनफोरखौ जोंनो फोरोङो बा जों मिथिनो मोनो फरिनायनि गेजेरजों खौ जों मिथिनो मोनो आरो बिदिनो जेब्ला जों साइन्स स्ट्रिमाव नायगोन अब्ला बेयाव गोबां जे जोंनो बे बेदि जोङो सान खौरां होननानै जों मिथियो जे बि बेफोरनि खौरां जे
उम
गियान होननानै जों मिथियो बेखौ जे बेयाव गोबां रोखोम खोमनि जेरै जों हमनानै नायोब्ला मिथिगोन दि जोंनियाव गोबां गैयामोन नाथाय दा बे
अ
बिजाबफोर आरो मानसिनि साननाय हनायजोंनो जोंनियाव गोबां बेदि लाइटफोर फेनफोर बिदिनो इलेक्ट्रिसिटि आरो बिदिनो गारि मथरफोरा जोनोम जादों होननानै जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो गोबां आरो बिदिनो गोबां न'फोर लामा बिल्डिंफोरखौ जों नुनो मोनदों ओ
औ
बेबायदिनो आरो बे बिजाबनि गेजेरजोंनो गोबां जों आरो मोनबावनो हायो गोबां बिदिनो जेरै जों मोनगोन जेरै आउट बिजाबफोर जोंनो मोननो हायो जेराव जेरै लिरगिरिफोरा बेयाव लिरनानै गोबां गावनि खोथा बा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो सानो। आरो बेजोंनो मानसिफोरनो मिथिहोयो।
उम
बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बिजाबनि सायाव फोरमायना होनो हागोनदां।
अ बिजाबाथ' जोंनि जिउ बिजाब बुङोबाथ' जोङो जोंनि जिउजों मोनसे लोगोसे गोनांथार माबा बिजाबा।
औ
गोनांथार जोंनि जिउनि लोगो होना होननाया होनबाबो माबा गैया बिजाबनि थाखायनो जों गासिबो खामानि गासै साननाय हनाय साक्सेसफुल जाजोबो माने लाइसफोराबो बे बिजाबखौ फरायनानै जोंनिया एसे साक्सेस जालाङो खायसे खायसेना खायसे खायसे फरियियाथ' बिदिनोसै हरियाबो बिदिनो माबा मोनसे माबानानै सोलिलांनो हायो थेवबो बिजाब जों जरियथ' थानाय मानसिनि माइन्द माने गोसोफोरानो एसे बेलेग जायो आरो माने।
औ
बिदिनो बुंंनो थाङोब्लाथ' बिजाबजों गियानि गुन फारसेनिफ्राय मोजां गोहो बोलो सोलो गासैखौबो जों फोरों सिखायनानै लानो हायो। जेनेबा मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय इसोरखौ फुजिनाय बिदिनो गोदोर गोदोर साख्रि बाख्रि मावनायनि बागैबाबो जों बिजाबजोंनो गासैबो खामानि मावनो हायो जोंनि बाहेरा नलेज सिखायनाय बाहेरा नलेज गियान गुन मोनो जेनेबा। बे बिजाबनि गेजेरजोंनो जों सम मोननो हायो जे नङा होमबा?
औ
उम बेखिनियानो आंनि मिथिनाय मतिबा बेखिनियानो आंनिया।
आरो जों बेयाव मिथिनो हायो जे बिजाबजों जों गियानि जानो हायो होननानैनो
औ औ
बिजाब गैयाब्ला जों बेबायदि जेरै रोंनांगौमोन खौ जों रोंनाय नङामोन खोमा
ओ दानि बिजाब गैयाबा ओं दानि जुगाव जेरै मा होनो जुगानो सोलायलांदों जेनेबा दि दानि जुगाव सोलि होनाय मथै बा जेनबा मानसिफोरा बे बिजाबजोंनो माबा जानानै फरायबोनानै बिदिनो मोजां मानसि गिदिरखौ जालांनो हायो दानि जुगाव बिदिनो बिजाबदनो माने मानसिफोरा्रा गोदिर साक्सेस जालांनायखौनो जों नुबोगासिनो
औ
उम नोंथाङा मा होनदोंमोन
औ बिजाबा जों मिथियो जे बिजाबानो जोंखौ रोंगौथि बा गोरों खालामो होननानै जों मिथिगौ बिजाबनि दारैनो गोबां सुबुङा दा गोबां गियानि गुदि जानानै गोबां बेबायदि जेरै साख्रि बाख्रिखौ मावदों आरो बेफोरखौ फरायनानैनो गोबां बिसोरो रांफोरखौ खामायनो हादों बा आरजिनो हादों गावनो सोलिनो थाखाय बे बेयाव गासैनिबो रलानो जाहैबाय बे बिजाबानो जाबाय मानो होनोब्ला बिजाब गैयामोनब्ला बेबायदि औ
दा हमनाला गिदिर गिदिर बिजनेसमेन इन्जिनियार डाक्टर मेनेजार बा ए माबाफोर प्रफेसार बिसोरबो सब बिजाबनि बागै बिजाबजों लोगोसे बिजाबनि सरिथयनो मानसिफोरा बिदि जालांनाय जेनेबा दा डक्टर इन्जिनियारफोरबाबो बिजाब नङाबा बिजाबजों फरायाबा बिदि जानो हाया जेनबा बिजाब फरायनायनिसो बिदिजों जालांनाय आरोना नोंथां
औ बेयावनो बिजाबानो बयनिख्रुइ देरसिन। गोनां होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिजाबनि जुनैनो जों औ बिजाबनि दारैनो गोबां मानसिया बेबायदि रोंगौथिखौ मोनदों आरो बेबायदि गोबां गावनि जिउखौबो मोजां खालामनो हादों होननानै आं सानो जेराव जे बेनि गेजेरजोंनो माबायदि गुबुनजों रायलायनांगौ गुबुनजों बोरै थानांगौ गुबुनखौ बोरै बुंब्ला बोरै जागोन बेखौ बेखौ जों बिजाबनि दारैबो जों मोनथिनो हादों होननानै आं सानो आरोना। मानो होनोब्ला बिजाब गैयामोनब्ला जों बेबायदि
उम
गावखौ बिबदि मोजां लाखिनो बा गुबुनाबो बिब्दि बुजायनो नोंखौ हानाय नङामोन होननानै आं सानो मानोब्ला बिजाबावनो गोबां गियााननि मानसिफ्रा लिरनानै गालांदों आरो बिसोरबो बिजाब फोंनानैनो गियानखौ मोनदों होननानै आं सानो मानो होनब्ला बे बिजाबानो जे देरसिन मानो होनब्ला बिजाबनि दारैनो गोबां बिदि गिदिर गिदिर लिरगिरिफोराबो मि मिथिनो मोन्दों जे गावहा बोरैबायदि लिरनांगौब्ला मारै बिब्दि रिजाल्ट मोनगोन होन सानै बिसोरबो बेखौ नायनानैनो गोबां गिदिर गिदिर मानसि जालाङो आरो बिदि जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोंखौ मिथियो जे बिजाबनि दारै जों गोबां खामानिखौ मावनो हादों आरो दा सिमहालागि जेन हादों हाबाय थादों होननानै आं नुनो मोनदों। जेराव दा जोङो स्कुलफोरावबो जोङो बे बेनो बिजाबफोरखौनो फैनानै गोबां
अ
आरो गियानिखौ मोनदों आरो बिदिनो गिदिर गिदीर मानसि सोमजिदों होननानै आं सानो आरोना औ दे बिदिब्ला नों नोंथांजों रायज्लायनायाबो एसे गोबाव जाबाय औ। बिनोसै नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय।
दे नोंथां बिदिबा गोजोन्थों दे।